हेलौ।
औ। नोंथां नोंथाङा आंनि भइसखौ खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ। स' आं ओ मोनसे आयदानि सायाव लानानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। ओ बे आयदायानो जाबाय बैसागु।
बैसागु औ।
औ नोंथाङा बैसागुनि बागै बुंनो हागोन नामा एसे।
ए हागोन।
औ दे होमबा नोंथाङा स्टार्ट खालामग्रोदो।
ए हेल'।
औ खोनादों ना?
खोनादोंना माथोखौ? औ। जोंनिया माने बे बैसागोनि बागैना?
औ।
अ जोंनिया माने बेफोरबायदि बैसागोआव बाराय बुरै गासिबो बाराय बुरै गासिबो सेंग्रा सिख्ला जयै ओंखारनानै बेफोरबायदि
हेल'।
औ खोनादों खोनादों।
खोनादो?
औ।
दा जोंनिया बे बैसागोआव
औ।
माने बेफोरबायदिनो सेंग्रा सिख्ला सिख्ला बोराय बुरै गासिबो ज'मा ओंखारो आरोना दाम जथा सिफुं लानानै।
औ।
नोंसोरनिजालाय माबायदि
जोंनिजोंबो बिदिनो बयबो ज'यै ओंखारनानै रंजालायो।
औ।
उम। ओम बैसागोआव जेनेबा बैसागोनि सिगां ओ मोसौ मोसौखौ खुयैग्रोनाय जायो एक थारिकाव।
उम।
बैसागोनि एक थारिगाव बिनिफ्राय बैसागनि दुइ थारिखनिफ्राय मानसिनि बैसागु जायो बेयावहाय बयबो रायजोयैनो ज' रंजायो। ओ बिनिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरा मागियो। सेंग्रा सिख्लाफोरजों आलदा आलदा ग्रुप थायो जेनेबा ओ। बोराय बुरैफोरा बुरै बिहामजो पार्टि एफोरबायदि थायो। बिसोरो मागियो।
औ।
बिदि आरोखि ना।
आलादा आलादा ओंखारो आरोना।
औ।
बिनिफ्राय ओ बैसागु बोथोराव ओ गोदानै गोदान गाननाय जोमनाय गाननानै मोसायो रंजायो औ आरोबाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा
माने फैसा बैसागो फोरबोआव मोखौ थुखैनाय
औ
सासे बैसागुआव गो गोदोनिफ्राय बो लानो
गोदोनिफ्रायथ' दा ओ
बहुद सोलायबोनाय नुनो मोनबाय जेनेबा ओ सिगाङाव बिदि बैसागु फांसन आरि बेफोरबायदि जायामोन दा बैसागुखौ आलदायै सेलेब्रेट खालामनाय जाबाय जेरै ओ मेथाइ रोजाबगिरिफोर लिं हरनानै जौस्राङाव बिदि सेलेब्रेट खालामनाय जासै सिगाङावथ' बिदि नङामोन नङा होमबा
औ
औ सिगाङाव ओरैनो जयै रायजोयै रंजायोमोन
उम
बिनिफ्राय रां मागिनानै जयै जानाय जायोमोन ओ
जोंनि जाबो बेफोरबायदिनो
औ
दायो नोंसोरना बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा एसे गेदेर मानसिफोरनाव सि एक थारिखैहाय अंखारनानै बेफोरबायदि बोर सोर लायो जों निजा गेदेर बोराय बुरैफोरनिफ्राय
औ
नोंसिनाबो बेफोरबायदि जायोबा
औ जोंनियाबो बिदिनो जायो
औ थिगानो
दख'ना गोदान गाननानै औ मा बुंदोंमोन नोंथाङा
गासिबो ओमफ्राय बैसागो बोथोरावथ' दामनाय देनाय गासैबोथ' दंखाजोबो ना नोंथांमोननिजाबो खाम जथा
औ औ दङ
हेलौ
औ औ खोनादों खोनादों
ओम
खाम जथा सिफुं इफोरबायदिखौ लानानै ओ न' न' थांनानै इदि रंजाहैयो औ मोसाहैयो ओ जुमायबो लोंहोनाय जायो
ओम जायो जोंनिजाबो
औ सिगां जेरै सि जोमायफोरखौ सिगाङावनो बैसागोनि सिगाङावनो प्रिपेयार खालामनानै दोनखायो
उम उम
औ बिनिफ्राय जेब्ला सेंग्राफोरा बा मोसाग्राफोरा फैयो होमबा होनाय जायो
बेखौ दिहुनना होनाय जायो आरो ना
औ
जोंनियाबो बेफोरबायदिनो
औ ओमफ्रायो
खौ ओमफ्राय नोंसोरनिया जे बे बै बेखौ मा होनो हेल' जोंनि दा ओमफ्राय बे बै सागो फोरबोआव माने बे औवाजों एसे माबा बानायोना बेखौ मा होनो नोंसोरनिजा
जोंनि जाहाय खरखा होनो
गरखा ग माने दामग्रा नामा?
दामग्रा अ दामग्रा आरो बै दाबो सोलियो नोंसोरनि जानो मा बे गरखा सोलियोना दाबो
गरखा औ सोलियो
उम
सोलियो माने इसिबां इदिथ' नङा जेनेबा बिराद एबेलेबोल इदि नङा औ गोदोनि बायदि नंला उ
आगोलहाय सोलियोमोन बेफोरो बेफोरजों सोलियोमोन दानियाथ' आरो
सोलिला बेफोरो एसे जोबोद खम जाबाय आरोना
औ सिगांनिफ्राय
आगोलथ सोलियोमोन बेफोरो दा एसे खम जाबाय जोंनिजाबो बिदिनो उन्दै उन्दै खुदिया गथ'फोरा लानानै आरो दा ओमफ्रायथ' गेदेर बोराय-बुरै सेंग्रा-सिख्लाफोराथ' गासिबो खाम, जथा लानानै
मोसानाय जायो
औ
जेनेबा बैसागुखौथ' ओ सेभेन देसहालागै फालिनाय जायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
ओ बिनिफ्राय बाराबो फालियो नामा नोंसिनि नोंसोरनि जायगाथिंजाय
जोंनि जाथ' बेफोरबायदि जाया बेनो आरो माने हिसाब बायदबाथ' सप्तासे जायोना
औ
जोंनिया बेथिंगालि मोजां माने मोजाङै बेफोरबायदि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना सानबा नङाबा सा द' दिनफोर जाहैगोन
अ
बे सप्तासेयाव लागै जाया आरो
औ जेनेबा ओ बैसागु फांसनफोरखौथ' ओ वान मान्थ जेन गोबावनो जायो खोमाना बैसागु जाखांनायनि उनावबो माने सेभेन देसनि उनावहा लागैबाबो गोबावसिमहा लागै थायो खोमोना बै
थायो बैसोर माने मोनसे माबायानो थाहसै आरोना मोनसे दानो थाहैखायो बुंनो थांबालाय
औ।
ओमफ्रायथ' जोंहा आरो जोंना रंजानायफोरा गामिनि बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्लाफोर जमा ओंखारनायाथ' जोंहा सप्तासेखौनो हमना ला।
औ।
सप्तासे फालियो आरोना जोङो मोसानाय
औ औ।
बाखिथ' बे आरो बे बैसागआवथ' आरो दान मोनसेयानो नांना थाखायो।
औ। बे मोसौ थुखैनाय दिनखालि जे रायदों रायदों ओ मखोना इफोरबायदि होनानै न'आव जि इदि लागायोना गोजौ न'नि खना खनायाव जेनेबा बा थुनानै दोनो इफोरखौ नोंसोरनियाव इदि खालामो ना खालामा?
बे माखौ होनखो आं बुजिदिया एसे।
दा जेनेबा न'नि खनायाव, औ न'नि खना फोराव ओ रायदों, मोखोना बे लाव फान्थाव बेफोरबायदिनि माला सुयोना
औ औ माला सुनानै मोसौखौ गानहैयो, जाहोयो आरोना।
औ ओमफ्राय न' खनाफोराव थेबनाय जाया नामा?
जोंनिजाबो थेबो नामा बिदिनो!
औ।
नोंसोरजानाबो नोंसोरजानाबो थेबोबा?
औ।
जोंनिजाबो थेबो दे बिदिनो।
औ। बिनिफ्राय आरो माबाफोर बुंबावनो नामा?
अह ओमफ्राय जोंनिजाय ओमफ्राय माने मा होनो बेखौ नोंसोरजानिया ओ बेसेसो न'खरफोर दं ओरैनो? गामि गंसे
गामि गंसे बेखौथ' आङो मिथिनो हिसाब गैया जेनेबा।
बयबो बयबो खौसेयाव ओंखारजुबोना बैसागु फोरबोआव?
खौसे माने इदि सेंग्रा सिख्लाफोरा आलदा ग्रुप बोराय बुरैफ्रा इदि आलदा ग्रुप इदि ओंखारो आरोखि ना। ओमफ्राय जोंनिया गामियाव इदि जायो ओ मोनसे सानसे ज' बयबो जयैनो रायजोआव ओंखारनानै सं-संनाय खावनाय जायो आरोखि ना जयै बिदि जालाय लायनाय जायो।
बेथ' जों जायो जोंनाबो बेथ' माबायोस ना मा होनोखौ बेखौ बेदिनो मोसानायफोरा गामिफ्राव गिदिंजोबखांनायनि उनाव
औ औ।
बे जोबथा दिनखालि जायो?
औ।
ओम जोंनाबो बिदिनो। बे आलादा आलादा ओंखारो आरोना नोंसिनियाहाय माने?
औ।
आदसा जोंनियालाय बिदि मोननै उम।
औ। दा होमबा नोंथां ओ टाइमाबो जाबाय औ दा दे होमबा नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
गोजोननाय मोनबाय आंबो दे नोंथां।